अ हेलौ।
औ नोंथाङा दा सम सम दा बे समाव फ्रि नामा?
औ औ नोंथां औ फ्रियानो फ्रियानो दं।
औ होमब्ला आङो नोंथांजों बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे एसे सावरायनो सानदोमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन।
औ। ओ गिबियावनो आं बुंग्रोनोसै नामाथाय? दानाय-लुनायनि सोमोन्दै एसे। औ। आ दानाय-लुनाय होनना बुंबा जोंनिया बर'नि मोनसे दोरोङारि मोनसे बेबो आखाइनि हाबा होननानै बुंनांगोन ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जि दानानैहाय एबा ओ गावनि गाननाय-जोमनाय फोरखौहाय दानानै गानबोनाय जादों आरो। जि दानायनि सोमोन्दै बुंनाय लोगो लोगो जोंहा जिखौ सोर दायो होनना बुङोबा बर' आइजोआनो दायो बांसिनै ओ माने जौसे खोन्दोआव गुजिगु खोन्दोआनोहाय बर' आइजोफ्रानो दायो हौवा फोरनि दानाय ओ बिबाङा खम आरो। बिदि हिसाबै जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो दानाय-लुनायाव गोख्रों मोनसे एबा दानो लुनो गोरों मोनसे सिनायथि महरै होबोजादों।
औ नंगौ।
जि दानो गोदोनि समावहाय माने जि दानो लुनायावहाय बांसिनहाय नायनाय जायोमोन होननानैबो बुङो। बर' आइजोफोरखौहाय ओ दानि ओ दानि जिबादि सोलोंथाइ लानायखौ दा बायदियाव नायो गोदोनि समावहाय माने दानाय लुनायफोरखौ नायोमोन एबा आखाइनि हाबा रोंनायखौ खौ नायोमोन होननानैबो जोङो खोनानो मोनो आरो। बेनिखायनो बर'नि आइजोफोरा दानाय लुनायाव गोख्रों। दानाय-लुनायाव बर' आइजोआल' ओ बिफाव लायो बे बायदि नङा जेरै- दानाय-लुनायाव जोंनो नांगौ जायो मा माखासे जि ओ मुवा बेसादफोर जेरै- ओ गरखा, ओ साल खुन्था बेफोरखौहाय हिन्जाव आइजोफोरा बानायनो हाया नङा होमबा। बेनिखायनो थारफोर खौ बेफोरखौ ओ जोंनि बर'नि हौवा माहारिफोरा बानायनानै होनाय जायोमोन। बेनिखायनो ओ जि दानाय लुनायावहाय हिनजावफोराल' बांसिन गोहोम खोख्लैयो होनबाबो माने होन-होनजाया होननानै बुंजायो आरो। जेरै- हौवाफोराबो बेफोरबायदि जगार खौहाय खालामनानै होयोमोन होननानै ओ जों खोनानो मोनो आरो एबा खुगा सल'बो दङ जे ओ परबटजरा थाङोब्ला जोंना ओ साल गान्दै लाबो बिदि बायदिसिना होनलायनाय जों सल'बो खोनानो मोनो। माने ओ बै नांगौ आगजुफोरखौ खौ जोंनिया हौवा माहारिया बाहायनानै एबा बुथुमनानै होयोमोन आरो। दानाय-लुनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला हिनजावफोरखौहाय गोदो ओ जेनेबा दानो लुनो रोंगौ हिन्जावफोरासो माने ओ मोनसे ओ हिन्जाव महरै सिनायथि होजानाय मोनसे ओ दोरों सोलियोमोन आरो जोंनावहाय जे हिन्जाव मानसिया हाबा रोङाबा एबा दानो लुनो रोङाबा बेयो हाबा जानो बो गोब्राब जायो होननानै जोंनाव मोनसे ओ खोनानो मोनबोदों आरो एबा नंगौमोनबो। जे ओ हिनजाव माहारिया दानो लुनो रोङाब्ला बे हिनजावा ओ न'खर सामलायनायावहाय एबा न खरखौहाय मोजाङै दैदेननो हाया। बेबायदि मोनसे साननाय दङमोन। ओ गोदोनि समावहाय सोलोंथाइखौ मोनसे ओ माबा हिसाबै लायामोन नालाय बेनिखायनो आखाइनि हाबायानो ओ गिदिरसिन मोनसे बिफाव लायोमोन आरो। बेनिखायनो बर' आइजोफोरा दानाय-लुनायाव गोसो होयोमोन आरो माने बर' आइजोफोरखौहाय ओ उन्दैनिफ्रायनो ओ दानाय लुनाय एबा आखाइनि हाबा मावनाय दांनायावहाय ओ रोंखा राखा खालामनायावहाय बांसिन माबा होयोमोन आरो। जेरैहाय उन्दै समावनो जों ओ ओ बर' आइजोफोरा उन्दै उन्दैयाव गेलेनाय फावैनो जोंना सुदाम दानायबो मोनसे ओ माबा दङ। ओ सुदाम दानानै गेलेनायबो दंमोन बेबो जि दानायनि मोनसे फिसा बाहागो। जेराव बेयावहायनो जोङो ओ सुदाम दानानै खर'आव एबा खानायखौ खानानै लायोमोन बर' हिन्जावफ्रा बिनि उनावनो लासै लासै जि दानाय बो सोलोंलाङोमोन।
औ
जि दानायावहाय जोंना मोनसे माबानाबो दङ जे जि जि जेब्ला सोङो खुन्दुंखौ जेब्ला खुन्दुं सोङो अब्ला बे खुन्दुं खौहाय बारनो मोना बेबायदि मोनसे फोथायनायबो दङ जे बारोबालायनो जियाहाय नांगौ स' बिबांनि जखा लानायाबो थोआनो एबा सुङो होननानै फोथायनाय दङ आरो मोनसे फोथायनायबो दङ जे सोरबा न'खरावहाय बिहामजो नायनो थाङोब्ला एबा सोरनिबा फिसाजोखौ नायनो थाङोब्ला सि सोंनाय नुलाङोबालायनो बे हिनजावा जोबोद मोजां बेबायदि मोनसे फोथायनायबो दङ। आरो औ औ जों खोनानोबो मोनो जे ओ बर' आइजोफोरा गोदो ओ गावनि मोजां मोननाय ओ जोहोलावनो एबा ओ गावनि गोसोथोनाय हौवानो माने फालिबो हरोमोननो एबा ओ जेब्ला जिया दाखांनानै आग्लायो अब्ला मोनसे माने जखानि आग्लायनाय जि दानाय, लासाव दानायखौ होननानै बुङो बे बे दानायखौलायनो बे फालिखौ हौवानो हरोब्ला एबा गावनि मोजां मोननायनो हरोब्लालायनो फैगौ जोनोमावहायबो लोगो मोनलायफिनो बिसोरो माने। बेबायदि मोनसे फोथायनानै हरनायबो दङ होननानै बुंनाय जायो। ओ बेदिनो जि दानायावहाय बर'फ्रा गामसा होन आर'नाइ होन आरो ओ दख'ना बायदिसिना दानानैहाय गानोमोन। जेरै आगरफोरबो एरनानै गानोमोन आगर गनसा गंनैनि आगर, गंसा गंथामनि आगर बेबायदि थायो आरो जेरैहाय ओ फारौ मेगननि आगर, ओ आगर गिदिर, आगर फिसा, खासि हाथाय, दाउसा मोख्रेब, आगर गुबै ओ इदि हाजो आगर, दिंखिया आगर, बेबायदि एरोमोन आरो माने आगरनि सोमोन्दै बुं थांङोबा जोंहा सल'आवबो दंखायो जे आसागि बैसागियाहाय ओ मिथिंगानि समायना महरखौ लानानै एरनानै रोंबोदों एबा जोंनि आगरफोरा मिथिंगानि सायावनो एबा सोनारजानानै ओ सोरजिजानाय होननानै बुंजायो आरो। ओ दा बेखिनिखौनो आङो सुंदयै बुंनो सा बुंबाय एबा नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एबा गुबुन ओ जिखिजाया सोमोन्दैबाबो एसे फोरमायदो नामा।
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
ओं औ
नोंथाङा दा जाखिनि बुंफोरलांबाय बा ओ बुजायलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ थारैनो माने ओ ओमफ्राय जोंहा माने सि दानाय होनोबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आजौ आजैनि जोंनि आजौ आजै आबौ आबै बेफोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब खायदा आरो सि दानाया जोंनि बर'नि औ। जेराव माने आइजोफोरा ओ गोबाङै माने न' न' उसुं गुदियाव बा बारान्दा न'नि ओ जेनेबा जियानो जा न'नि उसुं गुदि खाथियाव न' खाथियाव दानायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय बियाव जोंहा माने सालखुन्थाफोर थायो मोनब्रै ओ जेराव ओ बिदिनो आरो नोंथां बुंलांनाय बायदि दिनो जेनेबा हौवाफोरा हौवाफोरखौबो नांगौ जायोमोन साल खुन्थाफोर गायनायफोराव बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्राय जोङो जेनेबा आइजोफोरा जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो बायदि रोखोमनि खुन्दुंफोर दङ जेरै ओ इन्दि इन्दि खुन्दुं ओ मास्रेसनि खुन्दुं बेफोरबायदि आरो ना गुबुन गुबुन रोखोमनि खुन्दुंफोर दंमोन ओमफ्राय दाबो माने दायोथ' बारा नुबांला होमबाबो सिगाङाव दानायखौ बुंसै आरो माने दायो बारा खम खमायजोब्बाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जाहा थायो रासो रासो ओमफ्राय माग खु ओमफ्राय बिदिनो ओ बिदिनो आरोना ओमफ्राय ओ दंबावोमोन माबाफोर आं नामखौनो बावलायलांबायसो ओ बिदिनो आर ना औ हिसानसालिया माने जोंहा बिदिनो जायोमोन आरो ओमफ्राय ओ आइजोफोरा बेखौ जो ओ माने गोबाङै दानाय बेखौ नुनो मोनोमोन आरो खाल्थाव खाल्थाव बिदि ओ दाबाय थायोमोन जेब्ला ओ जोंनि ओनसोलावबो जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोङोबो गोबां बिदि दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो खाल्थाव खुल्थाव नै सान्दुं गोसाफोरावबो बा अखा हानायफोरावबो दाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बेयाव औ जोंहा आइजोफोरा ओमफ्राय बेयाव ओ गामसाबो दायो आर'नाइफोरबो दायो फालिबो दायो ओमफ्राय ओ मा होनो दख'ना दख'नाखौ दानाय नुनो दायोमोन आरोना जेराव आइजोफोरा दख'ना लांगा अग्रन दख'ना थावसि बिदिनो बायदि रोखोमनि दख'नाफोरखौ दानायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय बियाव होलांनाय आगरफोरा नोंथां दासो बुंलांनाय ओ आगरफोरा जेरै बैग्रि बिबार औ फारेव मेगन हाजो आगर इफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ होनानै बेखौ समायना रमायना खालामोमोन आरो ओमफ्राय ओ बे दख'नाखौ बा आर'नाय फोरावबो आगर होनाय जायो जायोमोन आरो जायो आरो दाबो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा मा होनगोन ओ माने ओमफ्राय जो जोङो माने आइजोफोरा बिनि उनाव ओमफ्राय बिखौ गानो गाननानै ओमफ्राय फानहरनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो सिगाङाव माने गोदोआव बिखौ दासे दानानै माने ओ गोबां रोखोमनि दख'ना बा गामसा बेफोरबायदिखौ फाननानै रां खामायनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो आइजोफोरनि गेजेराव नाथाय दानियाथ' माने बिदि गोदो गोदायनि सिदा दाबोनाय आदब खायदायानो नुनो मोनला माने दानि जुगाव गासिबो मेसिनसो जाजोब्बाय माने आइजोफोराबो औ ओमफ्राय बे ओ गोदोआव माने गोबाव सम लायो होनना गोदोनि बायदि दायोबा गोबाव सम लायो होनना दानि जुगाव आइजोफोराबो मेसिनफोरावसो दाहैनायखौ नुनो मोनोसै ओमफ्राय औ ओमफ्राय दानि जुगाव आरो दानि दानि उन्दै उन्दै माने गोरलै गोरलाम गथ'फोराथ' माने सिया मारै दायोमोन गोदोआव बेखौनो माने रोंनाय नंला आरो ना बियो माने इसान इसान सालिफोरानो गैला न'खरफोराव होमबा दानि जुगाव माने माबोरै नुबावनो बिसोरो आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिदिनो आरो ओ गासिबो माने बारायानो दानि जुगाव माने आइजोफोरा सिखौनो दाला माने डाइरेक्ट बाजाराव थांनानै सोरनिबा फाननाय दख'नाफोरखौ डाइरेक्ट बायनायसो नुनो मोनोसै आरो माने दडाइरेक्ट बिदिनो दाया हसिया बायहैयोसै आरो दायो फैसा फैसाजों आरो माने दखानफोराव बाजारफोराव सोरनिबा फायखारि फानफैनायफोरखौ बायनानै गाननायसो नुनो मोनोसै आरो ना माने गावनि दानाया बेलेग जायो अब्लाबो माने बाजाराव फाननाया एसेबाबो बेलेग जायो आरो दख'नाफोरा दा बेसेनोसै आरो ना दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो नामा बिनि सोमोन्दै
ओ बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जेरै दख'नाखौहाय गाननो थाखाय थाखाय दायोमोन
औ
एबा गाननो थाखाय नङाबाबो दानानै अनगायै माने न'खरनि जिउ राहाखौ खौ खुंनो थाखायबो माने फाननानै बो माबानाय जायोमोन आरो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय औ नाथाय आजिखालिलि बेबायदि जुगा सोलायबाय नङा होमबा समखौ मानसिफोरा ओमफ्रायो गोबाव सम लानाय खामानिखौ बासै बिनिखायनो जेरै नोंथाङा बुंबाय जे मेसिन फोलावबाय दासै एबा दा आजि खालि माने दख'नाखौ लानानै बिजने खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों माने दखनाखौ दख'नाखौ फाननानै एबा जिउ राहा दानाय बेबायदिबो जालांबाय आरो। माने खायसे बिथिंखौ नायोब्ला मोजांबो जादों खायसे बिथिंखौ नायोबब्ला गाज्रिबो जादों होननानै बुंनांगोन गाज्रि होननानै बुङोब्ला गोदोनि बायदि जिबायदि ओ कुवालिटिनि दख'नाामोन बे दख'नाखौ जों मोननो थांलिया एबा जोरनाय दख'नाखौ दखनाखौ जों मोननो थांलि आरो माखासे आगरफ्राबो जोंना गोमालाङो- हमबाय एबा जायफोर आइजोफोरा दायोमोन बे आइजोफोरा दा माने गैला होननानै बुंनोसिगोन आरो गोदो गोदायसो आबै आबौफोरासो दायो आबै आबौनि समनियासो दायोमोन नालाय। बेनिखायनो आगरफोरखौबो जोंना थानांगौमोन आरो बै आगरफोरा जोंनिया दा जेसेबांखिनि जुगा सोलायथों मानो जोंनि आगर आगरफोरा मोनसे मिउजियामफोर बायदि माबायावहाय सोरजि जानाय जानांगौमोन आरो जोंनि- बर'नि आगरथार होननानै आं बेखौ लुबैयोमोन। लुबैयो एबा बेबायदि जानांगौ होननानै सानो आरो
औ औ औ
बर'नि आगरफोराबो मोनसे सिनायथि होजानाय जानांगौ होननानै।
औ औ